हेल औ नोंथाङा नोंथाङा फ्रि ना अब्ला।
औ नोंथां आङो दा फ्रि दंथ'यो दे।
औ अब्ला मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदों आङो बे आय बिनो जाबाय ओ गोजाम आयदानि आबाद मावनाय एबा ट्रेडिसनेल माने काल्टिभेसन माने गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय। माने बै समनि माने आबाद मावबोनायखौ रायलायनो सानदों आङो।
औ नोंथां।
बै समाव आबाद मावनाय होनोब्ला माबादि मावबोदोंमोन बै समाव माने गोबां साननो गोनां आरो। गोबां सोलायनायखौ नुबो- नुबोनो थांदों माने गोदो गोदायनि आबाद मावबोनायखौ आङो बेखौनो माने फोरमायनो सानदोंमोन। दा आबाद आबाद मावो मावनाय होनोब्ला
औ।
आबाद मावनाय होनोब्ला बै समनिखौ बै समाव माने गोदो गोदाय गोबां माहाजोनफोरा माने हा हु दंमोन माने सासे सासे मालिकनावनो सासे ओ माहाजोननावनो माने। ओ बिस बिगा पन्सास बिगा बेफोरबायाददि हा एक्स' बिगा दुइस' बिगा बेबायाददि हा दंमोन आरो गोदो गोदाय बिसोरो माने गोबां गोजाम आदब खायदाजों आबाद मावबोदोंमोन माने रुवाथिखौ रुवाथि दाहोना लानानै माने आलो गोजोनै मानि बै समाव मानि मावै दाङै जाबो जाबोयोमोन आरो बै समनि माने आबाद माव मावगिरिफ्रा माने। ओमफ्राय जेदो माने गोबां रोखोमनि बेबायदिनो माइ आबादखौ बांसिन मावबोनायखौ नुनो थाङो आरो। जोंनि जोंनि जायगानि माबायाव माने जाय- जायगायारि माने माबे आबाद मावगिरिफ्रा बे
औ औ।
बै समनिफ्रायनो जु-जुदि बेबायादि आबाद मावबोनानै माने गोजाम आदब खायदा जेरै नांगालजों मोसौ लानानै। माने सोरबाहा सोरहाबा जेनेबा नांगालजों मैसो हालिनाय बेफोरबायदि। बेबादि ओ मोसौ मोसौ मैसोफोरजोंनो जोङो हाल एव बोनानै जाबोदों आरो गोदो गोदाय बै समाव गोजाम आदब खायदायाव बेबायादि दानि दानि बादि बेबायदि ट्रेक्टरफोर गैयामोन आरो गोदान गोनोखो जुगनि माने बेफोरबादि ट्रेक्टर गैयामोन बोरै मारा होग्रा मेसिन बेफोरबायदि गैयामोन आरो माने।
औ।
दा बै समावनो बै समाजनि माने गुस्लायथि जों लासै लासै सोलायबोनो हमदों आरो बेफोरबादि गोनोखो आयदानि दानि जुग नि माबाफोरजों दा बै समनिखौ राय थाङोबा माने माबोरै बेफोरबादि ओ सिटि माबायाव सोलायबोखो बेखौ माने दा मानि बै समनि आबादारिफ्रा माने दा खस खस्थ' लानांला आरो माने बेबायदि गोनोखो जुगाव माने खिन्थु बै समनि ओ आबाद मावग्राफ्रा माने ओ माने गावखौनो माने गोख्रों खालामबोनो हादों आरो बिदिनो आबाद मावै मावै। दा मा मा रोखोमनि आबाद मावो होनोब्ला बै समाव गोजाम आदब खायदायाव माने बिदिनो मैगं थाइगंफ्राबो माने गोबां रोखोमनि मोननो थाङोमोन। बै समाव मानि आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि मोसौ मैसा बेबादिनो फिनानै जायोमोन दा बेफोरबादि मोसौ मोला फिनायखौनो नुनो थांला बांद्राय। आरो हा हुआव माइ आबाद मावनायखौबो नुनो थांला गोजाम आदब खायदानि माने आरो बै समाव माने जेबो रासायनिक हासारफोर हो होबोआमोन जेनबा बेफोरबादि जेनबा मि ओ उम केमिकेबो केमिकेल इउस खालामामोन इउरियाफोर इउस खालामामोन। बै समाव माने गोबां आबाद मावनायाव माने गोजाम आदब खायदानि ट्रेडिसनेलि माबा गोजामनि माने ओ गोबोरखि गोबोर हासारफोरखौ बाहायनानै जोङो गोग्गो देहाखौ लाखिबोनो हादों आरोना।
औ।
गो हासारफोरखौ बाहायबोनानै माने गोब गोग्गो हासार बाहायनानै जो माने जोंनि ओ माने सुबुं समाजाव मानि माने बेमार आजारबो जानो थाङाखै आरो। बेफोरखौ जानानै दा गोबां रोखोमनि ओ बेफोर गोदान आदब खायदायाव बाहायनायफोर गारजि रोखोमनि माने ओ केमिकेल इउस खालामनायखौ बाहायनायखौ नुनो थांबाय आरो। आं बेखौनो सानो आरो दा गोजाम आदब खायदाया साबसिनमोन आरो आंनि बुंनो थां बुंनो थाङोबा आबाद मावनायफोरा दा
ओ।
दा नोंथाङाबो माखासे रोखोमनि गोजाम आदब खायदानि बारै खोन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां औ ओ थारैनो नोंथाङा जोबोद मोजां मोनसे आयदाखौ बासिनानै लादों बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दा नोंथाङा बुंनाय बायदि नंगौ थारैनो आं माने गुदिनिफ्रायनो एसे बुंनो नागिरदों आरो माने गोदो बो सुबुं माहारिया हाग्रायावसो थायोमोन न'बो लुनो रोङामोन। बिसोरो बेबायदिनो मोसानि बिगुर, दं फांनि बिलाइ दंफांनि बिगुर बेफोरबायदिखौसो गाननानै थायोमोन आरो ओमफ्राय बिसोर बेबाय दिनो माने अन्थाइनि जं
उम।
अन ओ इदिनो बिफां दालायफोरनि जं बानायनानै बेबायदिनो जिब जुनारफोरखौ माने बिसोरो ओ माबानानै सिखार खालामनानै बिसोर बिसोरो जायोमोन आरो बिनि उनाव बिसोरो लासै लासै माने अरबो दिहुननो रोंबाय। अर दिहुननायनि उनाव बिसोरो बेबायदिनो मा खालामबाय जिब जुनार जिखिनि बुथारो बिसोरखौबो बिसोरो सावनानै जानो रोंबाय दा बिदिनो लास लासै लासै बिसोरो मा खालामबोबाय आबाद मावनोबो रोंबोबाय आरो बिसोर बिदिनो फै फैयै मोनसे समाव माने सिन्दुस सिन्दु दैमानि खाथियाव थाग्रोदोंमोन आरो। दैमानि खाथियाव थानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जिहेतु दैमानिफ्राय बेबायदिनो बिसोर दै मोनगोन आबादनि थाखाय ओमफ्राय बेबायदिनो दैमानि फ्राय बिसोरो बेबायदिनो माखासे मोसौ मोसानि थाखाय दै माबानो थाखाय दै मोनगोन। नि थाखायनो बिसोरो माने बै सिन्दु सिन्दु दैमानि साखाथियाव थानाय। जिखिनि हा आरो बे दैमानि साखाथियाव थानाय हाफोरा मा जायो फुलुंगोनांबो जायो आरो नोंथां। बे हायाायाव बिसे बिसोरो बेबायदिनो बै अन्थाइजों बानायनाय बा बिफांनि दालाइफोरजों बानायनाय। बे जंफोरजों बिसोरो बे हाखौ बिसोरो थुग्लि थुग्लि थुग्लि थुग्लि बेबायदिनो बेहाय बिसोरो माइ गमफोर मावनो लाजेनबाय आरो नोंथां।
औ।
दा बेबायदिनो लासै लासै लासै लासै मानसिया एसे साननो हनो रोंबाय जौगाबोबाय। दाउ जौगानाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बुंनाय बायदि माने बेबायदियैनो जिखिनि गामि गफायावबो थानो सोलोंबाय जौगाबाय गाननो जोमनोबो रोंबाय। आबाद मावनोबो रोंबाय दा बेबायदिनो माने आबादनि जि माबा बेयो जागायजेनबाय आरो ओमफ्राय नोंथाङा बुंनाय बायदि दहाय जेनेबा आबाद गोदोनि आबाद माने हाजो ओनसोलाव थानाय। जिखिनि हाजोआरि मानसिफोर बिसोर माने जुम आबाद मावो जुम आबाद। दा जाहैबाय ओरैबायदि माने बिसोरो हाजोनि सेवला जायगाखौ जावफानानै बेहाय हाखौ दुफु दुफु जावग्लिनानै माने बिसोरो बेयाव आबाद मावनाय आरो बेखौनो बिसोरो माने जुम आबाद मावनाय होननानै बुंनाय जाय ओमफाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो नंगौ माने गोदोनि समाव जेरै नांगोल जुंगाल आरो जिखिनि जिबारि जिबारि हासारफोर बाहायनानै आबाद मावोमोन नङामोन थां दा बे आबादफोरजों माने आबादफोराबो जोबोर मोजां जायोमोन। आरो मानसिफोरा बे आबादाव दिहुननाय मैगं थाइगं बा फसलफोरखौ। खौ जायोब्लाबो माने बेराम आजार जायामोन आरो नोंथां नङा होमबा? दा जेरै बुंनो हायो आवगोल माने बेबायदिनो माइ आबाद मावनोब्लाबो बिसोरो नांगोलजोंनो हालेवोमोन। नांगोलजों मोसौजों हालेवनानै बेबायदिनो बिसोरो हासारफोर होनांगौब्लाबो। गोबोर हासारफोर सारोमोन आरो बेबायदिनो बिफां लाइफांनि सेवनाय बिलाइ बेजों बानायनाय। हासार खानस्रि हासारफोर सारोमोन नङा होमबा नोंथां आरो दिनोै जिखिनि मोनसे आबाद मावनाय बे नांगोलजों बेयो माने मोजांमोन। आथिखालावथ' जोङो जि खानस्रिखौ जोङो आबादनि लोगो होननानै बुंनाय जायो माइ आबाद
औ।
नाथाय फोथारफोराव जोङो खांज्रिखौ नुनो थांला बेनि गुबै जाहोनानो मानो होनोब्ला आथिखाल साव मा जाबाय ट्रेक्टरजों हालवनायखाय बै खानस्रिफोरा ट्रेक्टरनि जि फाल बे फालजों दानग्लिजोबजानानै माने थैबाय आरो नोंथां आरो खानस्रिल' नङा जोङो आथिखालाव नाफोरखौबो गोबां खम नुबाय एंखावरि नुला जोङो लोगोसे गांजेमाबबो नुला नोंथां नङा होमबा दा बेबायदि आरो गोदो बिराद मोजांमोन माने नोंथां। बिदिनो फुङावनो हाल खदाल लाना फैनोसै ओमफ्राय बेबायदिनो बिसि रुवा मसिफोरा गांजेमा बाथोनजों आलु आलु भाजा एवनानै फोथारावनो लाबोननानै एकदम बिफां साया सिङाव ओंखाम जाहोलायनाय मोसौखौ लाखिथ'नानै बेफोरो मोनसे बिराद मिथिंगायारि माने समायना मोदोमफ्रु माने बेफोर सममोन आरो नोंथां नाथाय आथिखालाव मा जाबाय माने ओरैबायदि जाबाय नोंथां। माने होनबाय थादों माने मुगायाबो सोलायबाय नालाय समजों लोगोसे मानसिफ्रा खारबाय फानो खम समनि मादावनो आबादखौ मावनानै फोजोबनो आरो इसेल' हायावनो माने इसेल' खस्थ'नि गेजेरजों गोबांथार आबाद दिहुननानै बेखौ फाननो थाखाय मा खालामबाय मानसिफोरा दानि जुगनि जिखिनि बिगियाननि आयदानि जिखिनि मेसिनफोर बे खौ बाहायनो लाबाय जेरै हालेवनो थाखाय मा बाहायो? ट्रेक्टर बाहायसै आरो आथिखालाव नुबाय जों गुबुन गुबुन जायगायाव सोलिदों जोंनियाव सोलियाखै मा खालामबाय माइ गायनो थाखाय बो मेसिन बाहायबाय दाजेमफोर बाहायबाय नोंथां नङा होमबा नोंथां। दा बेबायदि जानाय जागासिनो आरो नोंथां। आरो बाथ्राया बेनो जेनेबा नंगौ मानसिया माबाजों खारफाबाय थादों नाथाय। फारसेथिं मा जादों बेयाव जिहेथु रासायनारि हासारफोर बाहायो नङा होमबा नोंथां।
औ
जिहेथु जोंनिया खानस्रि माखासे जिब जुनाराबो थैलांबाय जोंनि जि मोनसे इक' सिस्टेम बियो बेलेन्स समानथाइ जाना थानो थाखाय जोंनो गासिबो जिब जुनारखौ नांगौ। अ इमबेलेन्स जालांबाय आरो बेयाव रासायनारि हासारफोर बाहायनानै फसलफोरखौ आबादफोरखौ खौ मावो नालाय दा बेखौ जायोब्ला मानसिफोरा मा जालांबाय बेमारबो जालांबाय ओ जौसे जोर नांगोआ नोङो आथिखालाव ब्रैजि बाजि द'जि बेफोरबायदि बोसोरल' जायो एसे माने एसे माहाय इयंफोरानो एसे सेंग्रा गाजोलाफोरानो माखासे बेमार जायो किडनिनि बेमार जायो केन्सार बेमार जायो दा बेफोरबायदि जालांगासिनो दं आरो नोंथां लोगोसे रास सायनारि हासार बाहायनाया मा खालामो दैजों लोगोसे हाखौबो गेब्रें होगासिनो दङ।
औ बेफोर केमिकेल औ बेफोर हाग्रा सेवनाय मुलि बेफोरो हाखौ गाज्रि खालामो आरो बेफोरनो अब्ला समाबो बारबोबाय नै नोंथां अब्ला दोनथ'लायसै नामा नोंथां। गोजोननाय थाबाय।
गोजोन्नाय थाबाय ओ।
औ